हेलौ औ
थां ओ खोनादोंना नोंथाङा अ आं नोंजों एसे ओ हाजोआरि ओनसोल आरो हायेनारि ओनसोलनि एस सायाव एसे एसे रायज्लायनो नागिरदोंमोन आरो।
औ जागोन नोंथां
औ औ दा जोङो एसे हाजोआरि ओनसोलनि बागै एसे सावरायग्रोनोसै।
औ।
ओ जेरै हाजोआरि ओनसोलाथ जों मिथिनायबा जेरै गोजौ ओनसोल जायो जेरै हाइ एल्टिटिउड होनना बुंनाय जायो बेफोरखौ जायो जोंनि दा ओ लैथोमा लेबेलनि गोबां गोजौआवसिन जायो आरो। औ औ दा बेफोरनि सायाव जोङो नुनो मोनोब्ला बिसोरनि लामाफोरा गोबां गोजौ गाहाय जायो बा एस एसे फिसा जायो आरो औ दा बारहावायाबो बिसोरना मोजां गुसु जायो औ। दा हाजोआरि ओनसला नि हाजोआरि ओनसोलाव जेरै हाजोफोर गोबां नुनो मोनो जेरै फिसा गेदेर गोबां हाजोफोर नुनो मोननाय जायो आरो
औ।
औ आरो बेफोरनि जेरै जोङो खस्थनि बा बेफोरनि जुदि उसुबिदाफोरखौ नायनो थाङोब्ला जों नुनाय बादिब्ला बिसोरनि रोगाथायाइनि अनजिमाया गोबां खम जायो औ आरो जेरै बिसोरनि सुबुं अनजिमायाबो खम जाखायो नालाय
औ।
औ आरो लामायाथ गोजौ गाहाय जाखायो गुसेब जायो बेनिखायनो बिसोरनि रोगाथायाबो एसे खस्थ जायो आरो बा खमसिन जायो जोंनि जेरै हायेनारि ओनसोलनि जों जुदि रुजुनाय जायोब्ला
औ।
औ आरो बेफोरनि दा नोंथाङा बेफोरनि बागै बेफोरनि बागै जेरै हाजोआरि ओनसोलाव माबाफोर आबाद मावनायफोर मिथियो नामा जेरै मा मा आबाद मावनाय जायो
ओ हाजोआरि ओनसोलावथ गोबाङै सुबुंफोरा जे आबादखौ मावो नुनो थाङोब्ला जोंनि खाथिफोराव नुनो थाङोदि आपेल आपेलफोरखौ गायनाय जायो जे ड्रागन फ्रुइट्स होनो
औ औ।
बेबायदिनो जे माइरंनि खेथि आबाद बेखौ खालामनाय जायो नुनो थाङो आरोना बेबायदिनो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जे बे आबादखौ बिसोरो मावो आरो बेबायदिनो बिसोरो बेयाव रुजु रुमैयै रायजो जागासिनो दं।
औ औ।
औ।
आरो बिसोरो बेबायदि जे नांगौबादि जे आबादखौ मावनो हायाब्लाबो जि बाङाय बिसिनायाव जायो बेफोर आबादखौ बिसोरो। मावो आरो
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां दा जों नुनो थाङोब्ला बिसोरनि गाहाय खामानि जे जायफोरखौ खामानिखौ मावना बिसोरो रायजो जागासिनो दं दा बेफोरखौ नायनो थाङोब्ला बिसोरनि जेरै मिथिंगाया गोबां समायना जायो आरो जोबोर समायना जायो औ बेनिखायनो बिसोर बिसोराव बिसोरनाव गोबां सुबुंफोरानो जेरै दावबायनो थाङो बा बेरायनो थाङो बिसोरनि समायना मिथिंगाखौ नायनो थाङो आरो बिसोरनि बारहावायाबो गोबां साखोन सिखोन जायो नालाय गोबां मानसिफोर जोंनि हायेनारि ओनसोलनिफ्राय थाङो आरो नायनो दा बेफोरनि फ्रायनो बिसोरनि जेरै ओ थांना थानायनि थाखाय जा रां आरजियो बेफोरनिफ्रायनो गोबां मोननाय नुनो मोनो आरो बिसोरखौ औ आरो जेरै बिसोरनियाव दा जों नुनो थाङोब्ला दैनि बिबाङा जोबोर खम नुनाय मोनो औ औ आरो दैनि बिबांनि खम थाखायनो बिसोरनि जा जा आबाद मावनाय जायो बेफोरो जेरै दै खमाव जि जि आबाद जायो बेफोरखौ बांसिन मावनाय नुनो मोनो आरो जेरै जोङो फिथाइ सामथाइनि मुंलाय फिथाइ सामथाइ मावनाय जायो आरो जेरै बागान बानायनाय जायो आरो गोबां ओ बि दिनो मस्लाफोर ओ बानायनाय जायो बा मैगं थाइगंफोर बेफोरनि आबाद मावनाय जायो आरो जेरै साहा बागानबो मावो औ औ
औ नंगौ दा बेफोरखौनो जेरै संसार जागासिनो दं आरो हाजोआरि ओनसोलनि मानसिफोरा औ दा बेफोर सुबुंफोरा गासैबो ओ हाजोजोंनो बेंफबना थानाय नुनो मोनो जेरै हाजोआरि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ आरो बिसोरनि न'फोरा बा न' बां बेफोरो खेंस्ला हायाव लुनाय नुनाय मोनो आरो
औ औ
औ दा जेरै बिसोरनि सुबुं ओ समायना मिथिंगाखौनो नायनो थांनाय जायो आरो जेरै नोंथाङा बेफोर बायदि हाजोआरि ओनसोलाव मालाबाफोर बेरायनो थांफेरबाय नामा?
औ थांदों थांनाया जोंनि बे साखाथि माखाथियाव थानाय जे हाजोफोराव बेयाव थांनाय जादों आरो बेयाव थांनानै गोबां गोजोननायखौ मोनो
औ नंगौ नोंथां
बेनि बारहावाफोरा गोबां मोजां साखोन सिखोन जेराव जों मोजाङै जे जोंनि हांफोरखौ लानो हायो जे बेयाव जेबो गाज्रि बेबायदि
गुबुंले जेबो नुनो मोना बेनिखाय गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो आरो नों माबा मोनसे टेनसनफोराव दंब्ला बेयाव थांनानै नों गोजोननायखौ मोनो आरो नों रिलेक्स जानानै थानो हायो
औ औ नोंथां दा जोङो एसे हायानारिनि बागैबो सावरायनोसै
औ
औ दा जोंथ' गासिबो मिथिगौ जे हायेनारि ओनसोलनि जा हा फोर दं बा जेरै बेफोरो गोबां गुवार जायो एबा समा समान जायो आरो जेरै औ दा जेरै एसे - एसे एसे - एसे गाहाय गोजौ थायोब्लाबो माने गोबाङानो समान जायो आरो जोंनि हायेनारि ओनसोला औ दा हायेनारि ओनसोलाव जोङो जेरै हाजोफोर नुनो मोना औ - औ दा जोंनि आबादनि थाखायबो गोबां मोजां जायो जोंनि हायेनारि ओनसोला जेरै न' बां लुनोबो मोजां जायो दा हायेनारि ओनसोलफोरावथ' जों गोबां बिल्डिंसफोर नुनो मोनो औ आरो जेरै लामाफोराबो मोजां जायो गुवार- गुवार लुनाय नुनो मोनो आरो गोबां बिदिनो इन्डास्ट्रिफोर बानायो आरो जोंनि हायेना ओनसोलाव जोङो जेरै हाजोआरि ओनसोलाव इन्डास्ट्रिफोरखौ गोबां खम नुनो मोनो आरो
औ
औ दा जोंनि एबा हायेनारि ओनसोला समानखायनो माने गोबां सुबुंफोर थानाय जायो आरो बेफोर जेरै हा हाजोआरि ओनसोल ओनसोलनि खायफा- खायफा सुबुंफोराबो हायेनारि ओनसोलाव थानाय खौन हुनो मोनो आरो
औ
औ आरो हायेनारि ओनसोलाव जेरै गोबां टाउन सहर थायो औ आरो गोबां खामानिनि खाबुबो जायो जेरै बेयावनो गुबङा गोबाङानो प्राइभेट कम्पानिफोर खुलिनाय थानाय नुनो मोनो एबा बेफोरबायदि इन्डास्ट्रिफोर बानायनायाव गोबां खामानिनि खाबुफोर मोनो आरो
औ - औ
औ दा सुबुंफोराबो बुरजा नालाय जोंनि दा ओ स्कुल कलेजफोराबो गोबां नुनो मोनो हायेनारि ओनसोलफोराव
औ - औ नोंथां
आरो जेरै जोङो जा आबाद मावो बेफोरखौ माने गोबां बिबाङाव मावनो हायो आरो गोबां बिबाङाव दिहुन नुनो हायो औ दा जोंनि हायेनारि ओनसोलफोराव आबाद मावनायावबो गोदान - गोदान टेक्न'लजिनि जेरै मेचिनफोर दं बेफोरखौ बाहायनो हायो आरो
औ औ नोंथां
ओमफाय जोंनि हाएद हाजोआरि ओनसोलनि जों रुजुबा हायेनारि ओनसोलाव जेरै इलेक्ट्रिसिटिनि प्रब्लेमा एसे खम जायो आरो औ जेरै सोरखारनि जा सुबिदाफोर मोनो बेफोरबो एसे एसे गोबां जाहैयो
औ
आरो नाथाय ओ गोबां जेरै नुकसानफोरबो दं जेरै जों बुंनो थांङोब्ला हाजोआरि ओनसोलाव सं जोंथ' दैबाना जानायखौ गोबां खम नुनो मोनो जेरै दैबाना जा जायोब्ला बिसोरनियाबो न' बांफोरा बुखारनानै माने लोख लाब लांजोबजानानै जोंनि हायेनारि ओनसोलफोराव जमा जाफैनायखौ नुनो मोनो आरो आरो जेरै जोंनि दैबाना जाब्ला जोंनियाव जेरै हायेनारि ओनसोलफोराव गोबां दैबाना जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेफो फोर दै बानायाव जायफोरा जेरै दैमा जिंफोराव थानाय जायो। बा लैथो जिंफोराव थायो बेफोर बेयाव गोबां दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ
औ औ दा नोंथांङाबो एसे माबाफोर मिथिगौ नामा जेरै हायेनारि ओनसोलफोराव मा मा सुबिदा दं बा मा मा उसुबिदाफोर दं बेफोरनि बागै
औ बुंनो हागोन मानो होनब्ला जों जे जों हायेनारि ओनसोलखौ जों मालाबाबो हाजो ओनसोलजों रुजुनो हाया। मानो होनब्ला नोंथांङानो बुंलांखाबाय जे बेयाव गोबां दिफारेन्स दोंङ जि
हायेन ओनसोलनिया गोबां रिसर्सेस नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ मोनजोबनो हायो जे बे हाजो ओनस लाव जों मालाबाबो मोनजोबनो हाया जे बेखौ खौ जों मोनगोन गोबां रोखोमनि माल
मुवा बेसादफोरखौ जों मोननो हायोदि नांगौ बादि जे लांलाय लाबोलाय बेफोरखौ खा खालामनो हायो।
औ औ
आरो बेयाव जों गोबां रोखोमनि गोबां गोबां बुस्थुफोरखौ जों लाबोनो हायो आरो गोजान गोजाननिफ्राय जों बे खौ लाबोनानै थाबैनो माबा खालामनो हायो
औ नंगौ नोंथां
बे आबाद मावनायफोराव गोबां मेचिनफोरखौ लगायसै दा सिगाङावथ' मोसौजोंसो हालेवोमोन ना दायोथ' गोबां सोलायबायदि दायो गोबां मेचिनफोरखौ बाहायनानै गोबां मानसिफोरनि जे माबा बेखौ नांलियासै आरो बेबायदिनो हायेन ओनसोलाव गोबां जोंनिया माबा जागासिनो जे नांगौ बादि जि बिबां बेखौ खौ जों मोनगासिनो आरो बिबायदिनो मोनबाय थागोन जे हाजो आरो बे ओनसोल मोननैया गोबां फाराग दं बिनिखायनो जों दे ओनसोलाव बे मोजांसिन आरोना
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ दा जोंङो जेरै नुबोनाय थाबाय जेरै हायेनारि ओनसोलाव गोबां जेरै प्रब्लेमफोर फैगासिनो नुनो मोनदों आरो जेरै जोंनि न' बां बा बिल्डिंफोर लुनायनि थाखाय जोंनि जा आबाद मावनायनि हा दं बेफोराव खमायलांबाय थानाय नुनो मोन्दों आरो औ दा जेरै जोंनि हायरारि ओनसोलाव गोबां सुबुं थायो बेनिखायनो जा गारि मथर सालायो बेफो फोरबो गोबां बिबाङाव खारनाय नुनो मोनदों आरो जायनि थाखाय जों जेरै ओ सोदोब गुबुंले जानाय नुनो मोनदों बा जोंनि आबहावा गुबुंले जानायखौबो नुनो मोनदों।
औ।
औ आरो दा जेरै हानि बिबाङाथ' ओ जेरै खमायलांगासिनो बेनिखायनो दा हाफोरनि बेसेनफोरा गोबां जानायखौ नुनो मोनबोदों आरो।
औ।
औ दा नोंथांजों रायलायनायाबो एसे सम बावबाय दा जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायलायना। औ नोंथां दे बिदिब्ला बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय जाबाय दे